औ नों खोनादोंनाा नोंथां?
औ खानादों।
दा आङो नोंथांनो फन हरनायानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे सावरायनो गोनां आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा ओरैनो दङने बे समाव?
औ औ दङ ओरैनो दङ आं जिरायनानै।
नंगौ दा अब्ला जोंनि आयदानि मुङानो जाहैबाय बर'फोरनि माखासे आबाद मावनाय नङा होमबा मा मा आबादखौ बर'फोरा मावो बेनि बागै मिथिनानै लानाय नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा नोंथाङानो एसे जागायनानै होग्रोदो बर'फ्रा मा मा आबादखौ मावनाय जायो।
औ बर'फोराथ' आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला गोनांथारसिन आबादा जाहैबाय जोंनि माइ आबाद। बे आबादखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' बा आबै आबौमोना मावबोदोंमोन बा मावगासि नो आथिखालावबो मावगासिनो बे माइ आबादानो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार जायखौ जों जानानै थांना थायो आरो नोंथां? बिदिनो बर'फोरा आरोबाव आबाद दंबावो बायदिसिना जेरै बेसरफोरखौबो आबाद मावो बिदिनो फाथो आबाद दङ आरो बाव दंबावो जेरैहाय बायदिसिना मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनानै बर'फोरा सोलिलांगासिनो दङ आरो।
बिनि गेजेराव बुं
फोरखौ मा मा आबाद जाहाथे मुंखौ मिथियोबा जाहाथे मोजाङै
औ औ औ जोंना आबादफोरा
फोरमायबा मोजां जायो मा बोथोराव मावनाय जायो।
औ औ जोंहा आबादा जाहैबाय जेरै जोंहा दैज्लां बोथ थोराव माइ आबादानो मोजांसिन। आरोबाव मेसें बोथोराव आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोङो बेसरखौ बांसिन मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरो बेस सर आबादखौहाय बिदिनो बेसर आबाद फाथो आबाद बेफोरखौ मेसें बोथोराव मावनाय जायो नोंथां। आरोबाव मैगं थाइगंनि आबाद होननानै बुङोब्ला जेरै जोंहा आलु बान्दा कबि फुलकबि गाजर फान्थाव बेफोर आबादखौ मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरो नोंथां। मैगंनि आबादखौबो मेसें बोथ
दा नोंथां बेफोर बेगरफोर खौ दि जोंनो नांगौ नङा होमबा बेफोरखौ बर'फ्रा थिनानै गावसोरनो थिनानै दोनो ना बाजाराव बायनानै फोनाय जायो।
औ नोंथां। बेफोर बेगरफोरखौ थिनानै दोननाया गोबां मोजां बा मुलाम्फा होआ होननानै जों बांसिनानो मिथिगौ आरो थिननानैबो दानो नंगौ नाथाय ओ नारसारिनिफ्राय बायना लाबोनाय जोलैफोरा मोजांसिन जायो होननानै मोनथिनो मोनो आरो नोंथां मानो होनना बुङोब्ला नारनि लाोनाय जैफोराव बिसोरो मेदिसिन हो खायो बा जेन'बाबो गायोब्लाबो बेयो जेनेबा रज'नो रज'यो आरो बेनि थाखाय नारसारिनि जोलै खौ बांसिन लाबोनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नगौ आरो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथाङा
माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन जेरैहाय जोंहा माइ गायनोबाथ' जोंनो गिबियावनो माइज्लि बा जोलै नांगौ बे माइलि खौबो थिनानैबो दोनखायो सोरहाबा सोरहाबा थिनानैबो दोनखायो आरो सोरहाबा गैयाब्ला बायनानैबो लाबोयो नारसारिनिफ्राय बायनानै लाबोनायफोराबो मोजाङैनो आबाद मावजायो आरो न'आव थिना दोननायाबो मोजाङैनो आबाद मावजायो आरो नोंथां
नंगौ
आरो जोंहा बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइज्लिखौ सोमनानै दोननांगौ दैयाव आरो सोमनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोंहा खुथिया फोनो थाखाय दुब्लि फोथारखौ एसे मोजाङै एवनानै लानांगौ आरो एवनायनि उनाव जों बेखौ फोनो हायो खांनानै बेखौ मास मोनसे सेनि उनाव जोंहा माइ गायनो हायो आरो नोंथां
औ नोंगौ थारैनो
औ औ बिदिनो नोंथांमोननिथिंबो माबायदि आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
दा नंगौ नोंथाङा जाबायदि आबादफोरनि मुंखौ मख'लांबाय
औ
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि माइखौनो मावनायखौ नुनो मोनो माइ सोहोनलाय नङा सरि आबादखौथ न मावनायखौ नुनो मोनो जेराव जाय माने जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव गोनां जानाय बेफोरबायदि आबादखौनो जोंनि बर' जायगाफोराव मावनाय नुयो जोङो गाहायै आथिखालाव मावनाया आबादफोरनि मुंखौ आं जा हायो मख'नि नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
दा बर'फोरा आथिखालाव ओंख्रि मैगं हिसाबै मावनाय मैगंफोरा जोंनि माबायाव मोननाय जेरै नारसारियाव मोननाय बेगरफोर भिन्दि सबाय बिमा
औ
बहल जिंखा आरो जों मा मोनबावो जोगोनार खुमब्रा थाइबें बेफोरबायदि आबादखौ जोङो गाहायै गोलोम बोथोर बेफोरबायदियाव मावनाय जायो दाबायदि समाव
औ औ औ औ नंगौ
औ दा जोंनि बोथोराव जा आबादा जायो बेखौनो आथिखालावबो बर'फोरा मावनायखौ नुनो मोनो आरो गोजां बोथोर समाव जोंहा मा मोनो टमेट' बान्दा कफ नोंथाङा दहाय एसे आवगायाव मख'नाय बायदिनो बेफोरबायदि फुल कफि बेफोरबायदि आबादखौनो जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव मावो आरो नोंथां। ओमफ्राय दा मोनसे आबाद होनोबा जोंहा बिदि मैगं थाइगंजोंल' मा आबाद होना माखासे जों लानो हाबावो जेरै ना फिसिनाय नङा होमबा दाउ फिसिनाय बिसोरबो आबादनि थाखोआव खिन्थु बिसोर जिब आरो दा जेरै ना फिसिनायाबो जोबोद गोनां। जोंनि जायगाफोराव ओ फ्रेस वा टार मोजां दै हिसाबै गोबां नाफोर देरनायनि सुबिदा दङ बेनिखायनो आथिखालाव जोंनि माखासे ओ मावखुफोराव बेफोरनि थि फुख्रि जावनायनि ना जोलै बायनायनि बेसेनफोरखौ होनानै मा खालामो ओ बै आबादारिनो होनानै जोङो माबा खालामनाय जायो आरो मुलाम्फाखौ मोनहोनाय जायो। जेरै ना फुख्रि जावनो थाखाय रां होनानै फुख्रि जावहोयो। ना फुलि होनो थाखाय ना आदार बायनो थाखाय रां होनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव जौगाहोनायनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
दा बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां माखासे मुलाम्फा जायो। जेराव ओरैबायदि माने जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव जेरै जों बर'फोर बुङोबाथ' जोंहा ना बेदर मोनसे जोबोद बिसोरो सामफ्रामबो जानाय खायद' जेराव मिरामिस ओंख्रिब्लानो मा ओंख्रि जानो मानो होननानै जों माने गोदावलायसैसो आरो। बेदर ना नङाब्लानो ओंख्रि बायदिखौनो मोनला नङा होमबा नोंथां? दा ओंखायनो बे बेबायदिखौ फिनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। जेराव ओ माबानिफ्राय मार्चफोरनिफ्राय जागायनानै मास मार्च एप्रिलनिफ्राय जोङो नाखौ हगारजेननानै ओरै डिसेम्बर जानुवारि समाव जोङो एप्रिल समाव बोखांहैनाय जायो बे समाव
औ।
ओ नायाबो गिदिर गिदिर देरो आरो जोंनि जायगाफोराव बेफोरखौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। औ। आथिखालनि समाव जुदि जाफुंसार आबादारि जानोब्ला मोनसेल' आबाद मावनानै जों जाफुंसार जानांगौब्ला समजों लोगोसे जों गोबां ओ गुबुन गुबुन मोनसे गुसेब जायगायावनो आबाद मावनो गोनां जायो क्रब रतेसन आरो ओ जों मा खालामनांगौ जायो ओ हाफोरखौ मोनसे गुसेब हायावनो मदार्न-मदार्नाव आरोना नोंथां। जेनेबा आं एसे एगजामपोल होनानै देखायनि ओ जि बिघा हायावनो बा जोङो बिगाब्रैखौ बिगाथामखौ बारि खालामबाय। बिगानैखौ फुख्रि खालामबाय बिगाबाखौ जोनो माइ गायनो लांदां दोननाय जायो दो-दोनदो ओमफ्राय बिदिनो माखासे बिगानैसोखौ गोरान आबाद मावनो थाखाय जोङो दोन्दो बेहायनो जोङो माने रटेसन आरो ना बेयाव बिदि आखलखौ खालामबाय थायोब्लानो जोङो थाबैनो आथिखालनि मुगायाव रां आरजिनो थाखाय सुबिदाखौ लानो हायो आरो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथां दा जोंहा बेनो बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि आबादखौ मावनानैनो आथिखालाव गोदोबो आरो आथिखालावबो ओरैनो सोलिबोगासिनो आरो
औ नंगौ
जयै संसार जाबोगासिनो होननानै जों मोननो हायो नोंथां।
औ
औ दा जों बे समाव जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिदिनो फिन नोंथांजों मोजां आयदानि सायाव सरायनो मोनगोन होननानै आं नोंथांखौ मिजिं खालामनाय जाबाय। अब्ला आंनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनि सिमबो।
दे